औ नोंथां
हेल'
औ
नों
खुलुमबाय औ खोनादों नों थां
औ माने दिनै आङो नोंथांजों औ खोनादों ना
औ खोनादों दे बुं नोथां
औ दिनै माने आङो नोंथांजों सोलोंथाइनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सान
औ
नोंथाङा सम होनो हाग औ नोंथाङा सम हानो हागोनना
औ हागोन नोंथां थारैनो।
औ होमब्ला नोंथाङाथ' मिथिखागौ आथिखाल आथिखालाव सोलोंथाइया माबादि माने गोनांथार जानानै फैदों।
औ
नंगौ माने ओ सोलोंथाइखौ आथिखालाव बयबो लानो लाना थानाया एबा ओ लानो हानाया जोबोर मोजां एबा गावनि थाखायबो माने जुदि गाव जिउआव जाफुंसार एबा गावनि आथिङाव गसंथानो जुदि लुबैयोबा माने सोलोंथाइखौ नांथारगौ होननो हायो आरो जोङो।
औ
नंगौ ओ गोदोथ' बेबायदि माने सोलोंथाइखौ बांसिनै ला ओ बांसिन लानायखौ नुनो मोननाय जायामोन नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ माने गोदो बेबादि बांसिन लायामोन आरो माने गोबां जाहोनबो दंमोन ओ रांखावरिनि आरो माने गोबां खामानिबो दंमोन ओ जायनि थाखाय माने बिथांमोना फरायनाय एबा सोलोंथाइ लानाय बेलायाव बांसिन गोसो होनो एबा सम गैयामोन आरो बिथांमोनहा नाथाय दायो दा एबा आथिखालाव माने बेबादि नंला आरो गोदोनि बायदि नंला आथिखालाव बयबो सोलों फिथाइ लाखानो नांगो गौ आरो सोलोंथाइ लानानै गावनि आथिङाव गसंथानै गसंथानानै माने संसारखौ जालांनो नांगौ आरो रायजो जालांनो नांगौ बेबादिनो माने गोबां सोलों थाइनि मोजां गोन दङ आरो माने बेबायदिनो सोलोंथाइखौ गोनांथार होननानै जोङो मिथिनो हायो आरो नोंथाङाबो माबा माखासे बाथ्राफोर बुंनो सानगोन नामा सोलोंथाइनि सोमोन्दै
औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बादिनो सोलोंथाइनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय बा जों गासै ओ सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोर गोनांथार मोनसे ओ आयदा जायखौ ओ जोङो बयबो ओ सोलोंनानै लानाया गाहाम सोलोंथाय होनबाथाय सोलोंना सोलों थायानो जोंनि थाखाय जोंनि ओ मोन से गियाननि बाख्रि जायखौ जों जाय सोलोंथाइखौ जों लानानै ओ जो गोबां गियान बुथुमनानै लानो हायो ओ बेबादिनो ओम ओ बेबादिनो नोंथां होननाय बादियैनो गोदोनि जुगाव जों सोलोंथाइखौ जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावहाय सोलोंथाइखौ एसे खम नुनो मोनोमोन सोलोंथाइ गोनां सुबुंखौ ओ गोबां खम बिबांनि नुनो मोनोमोन जाय जोंनि ओ बर'नि ओ मानसिफोरा बर' माहारिफोरा सोलोंथाइखौ जोंनि थांना थानायाव गोनांथार होननानै साननानै लायामोन जानाय लोंनाय ओ बांसिनै गोदोनानै थानायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय दा जोंनि ओ सोलों बिथिङाव जोंनि बर' हारिखौ दा गोबां ओ दावखोबोनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेनिखायनो गाहाम बेफोरो जों गासै सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाखाय गोनांथार सोलोंथाइ लानानै जोङो माबा मोनसे जोङो सरकारि साकरि साख्रिफोर गभमेन्ट जबफोर मोनाब्लाबो जोंनि थाखाय साख्रिनि थाखायल' जों सोलोंथाइ लानांगौ बे गोनांथि नोङा। ना जों जिउ औ जेबो जों साख्रि मोनाबाबबो जों सोलोंथाइखौ जों लानानै थानांगौ जों बयबो गियान बुथुमनानै लानांगौ आरो जों गियानखौ बुथुमनानै लायोबासो जों सोलोंथाइ लाग्रोयोबासो जों जोंनि फैनांगौ फैगोन इयुन जोलैफोरखौ जोङो ओ जोङो बिसोरखौ गियान होनो हागोन सोलोंथाइ जों होफिननो हागोन बेनिखायनो ओ जों लाइमोनफोरा सोलोंथाइनि बिथिङाव बांसिन गोसो होनानै ओ सोलोंथाइ लानाया गाहाम जाय सोलोंथाइया जोङो बर' दाना जोङो बर' बिफानावबो जों ओ फरायनो मोनो सोलोंथाइखौ जों लानो मोनो ओ बेबायदिनो जोङो हायार सेकेणडारि लेभेलावबो बर' बिफानखौ जोङो ओ थांनाय ओ नैरोजा ओ नैजि ब्रै मायथाइनिफ्राय ओ सहननायखौ जोङो नुनो मोनदों। गिबि खेबाव बर' बिफानखौ जों ओ सोखननायखौ जों नुनो मोनो बेबादिनो ओ फरायसाफोरा ओ जुदि ओ गुबुन इंराजि ओ मिडियामाव बिफानाव फरायालासिनो जुदि गासैबो सोलोंथाइखौनो जों गावनि रावजों गावनि बिमा रावजोंनो लानो मोनोब्ला बांसिन गाहामसिन जागौ होननानै आं सानो। मोनोना जोङो जाय रायफोरावखौ उन्दैनिफ्रायनो बिमानि सोलोंबोयो बेखौ जों बिमानि राव होनो नङासै नोंथां? जों ओ माने सोलोंथाइखौ जुदि बिमानि रावजोंनो जों बुथुमनानै लानो हायोबा जों माने बांसिन मोजांसिन जागोन आं सानो। नाथाय जों बर' बिफानखौल' रोंनांगौ बे नङा जों इंराजि बिफानावखौबो जों रोंनांगोन बर' बर' बिजोङाव फरायनायजों लोगोसे जों इंराजि बिजोंखौबो गुरुत्त' होनांगोन अब्लासो जों गुबुन हारिनि सुबुंफोरजोंबो जोङो गावनि हारिनि बागै गावनि गावनि रोंगौथिनि बागै फोरमायनो हागोन बेबादिनो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार मोनसे बाहागो। बिनो सोलोंथाइ खम जानायनि जाउनावनो जों बर' माहारिफोरखौ बांसिन गोदोसोनानै थानाय गोग्लैसोनानै